हालौ हालौ औ खोनादों ना बे समाव नोंथांजों आङो गांजेमानि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों
औ हागोन
न मा गांजेमा गांजेमानि बिखय एसे बुंनो गांजेमा होननानै बुङोब्ला गांजेमाया मासे एम्फौ आरो जाय एम्फौआ दुब्लियाव बांसिन थायो आरो बे गांजेमाया फ्राय दैलाङाव हालेवनाय समायाव माइ दुब्लि माइ गायनाय समाव बे गांजेमाखो जोबोर मोनो हायो आरो गांजेमाहा गां गां दोङो बे बिरनोबो हायो आरो बेहा आइ थें दोङो आरो बे गांजेमा जेमाया बेबायदि दि दाब्लाब माब्ला एसे गुवार खुसिंख्रानिफ्राय एसे गिदिर खुसिंख्रानिफ्राय एसे गोदोर गुवार दाबलाला खुसिंग्राया जाबाय एसे गथा था नाथाय बे गांजेमायाब्ला एसे दाब्लाब गुवार आरो बिनिनो एखे बायदि जोङो लान्जाय गोलाव होननानैबो बुङो जो गोबां जायगायाव नामफोरा बेलेग बेलेग जोंनि बर'ब्लाबो नाथायब्ला जोंनि उदालगुरि बे ओनसोल जों बेखौ लान्जाय गोलाव होननानै बुङो लानजाइ लानजाइ गोलाव माने बे दैसाफोराव फिसा गोसोम रंनि गोसोम रंनि दाब्लाब्ला फिसा गोबा ओमफ्राय लानजाया गोलौ बेबायदि एम्फौ बेफो फोरबायदि ओ न'खरनियाव गोलैयो बे गां- गांजेमाया खिन्थु बिनि ओ बिनि ख्रुइ गांजेमाया जोबोर गिदिर बुंनो थाङोब्ला जितु आं लानजाइ गोलाव होननानै बुंनो दैमायाव मोनो बिनिख्रुइ गांजे माया एसे गिदिर आरो बेखौ खौनो जोङो गांजेमा होननानै मिथियो आरो बे गांजेमाया फ्राय दैज्लांङाव थायो आरो दुब्लियाव जों मोननो हायो आरो गांजेमा होननानै बुङोब ब्ला जोंनि ओ बर'नि एबा जोंनि न'खरफोराव गांजेमा होनानै बुङोब्ला गोबां ओ मुंदांखा मानो होनना बुङोब्ला गांजेमाखो जों जायो आरो गांजे जेमाया जोबोर जाथावना आरो मोनसे बेहा बासो थायो मोनसे मोनामनाय थायो आरो बे मोनामनाया जोबोर जानो गोथाव गोबां मानसिफोरा दुब्लिनि ओमफ्राय हालेवनानै फैयोब्ला हालेवग्रा मानसि फ्रा गांजेमा मोनोब्ला रंजायो आरो बे गांजेमा हमनानै लाना फैनानै न'आव बा थेनजों फानलु जों रुसुनजों गांजेमाजों ओ रदबनानै देनानै बैबा दि गुनदै खालामनानै बाथोन जायो आरो बियो जोबोद जोबोद गो थाव आरो गोबां मानसि फोरा बो साखि होदों गां जेमा मोनोब्लाथाय आंनो जे बो नाङा होननानै बेबायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों खोनादों गांजेमाखौ मोनोब्ला थाय आंनो बेदरबो नांलिया बेबायदिहै गोबां मानसिफोरा बुंनायखौ खोनानो मोनदों आरो निस्सय आंनि थाखायबो पार स्नेलि आंनि बेक्तिगतनि थाखायबो गांजेमाया मासे जोबोद जाथावथाव आरो मो मासे गोथाव एम फौ आरो बियो बिराद फेमास आरो गोथाव आरो गांजेमाया आरो बे गांजेमाया आहम ओ बे मेसें समफोराव एसे माहाबा आ नुनाय खम जायो मबे बा जाय गयाव हयत' बिदि गोमानानै था थुयो ओ बिनि आं बा बाथ्राखौ बुंनो हाला ना नाथायबा दैज्लां समावब्ला बियो बिराद नुजायो आरो गांजेमाखौ फानो ओ फाननानै फाननाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि बेसेना दंसाबो एसे मासेयावनो बेबायदि बिस थाखा थ्रिस थाखा थामजौ ओ थामजि आरो ब्रैजि बेबायदि रां लानाय जों नुनो मोनो मासेयावनो बहाबा बहाबा जियावबो मोनगोन बेबायदिहै मोनसे मोजां गोथाव आरो एम्फौ आरो बे एम्फौखौ नोंथाङा नोंनि जिबनाव जाफेरदों ना जाफेराखै आरो नोंनि नोंथाङा बे एम फख' सिनायोना सिनाया आरो नों नों थाङा बे एम्फ'खौ जादोंब्ला माबायदिहै जादों बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथाङा जि बाथ्रा बुंलांबाय बेयो सैथो बाथ्रा जे जोङो नोंथाङा जे बुंलांबाय बेखौ बांद्राय दुब्लियाव मोनो होननानै नंगौ बियो सैथो बाथ्रा जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो अब्लानो जेब्ला हाल एवनाय जायो बै समाव बे गांजेमाया अंखारो। आरो बेखौ दैसाफोरावबो मोननो हायो। जेब्ला दैसायाव जेखाइ लानानै बेखौ दांग्रुमो अब्ला बे गांजेमायाखौ जोङो बेयाव मोननाय जायो आरो बिखौ नोंथाङा बुंदों जे माजों जायो आरो माबायदि जायो होननानै नोंथाङा दहाय बर'फ्रा ओ बेखौ ला लाना फैनानै बाथोन देना जायो। होनानै नंगौ आ आंबो बेबदिनो बाथोन देनानै खौ जान मोज जां मोन आरो बिनि सेन बियो जोबोर मोजां आरो गोथावमो मोनामो आरो बिदिनो ओंखामखौ जों जानो हायो आरो गांजेमहा आथिं दङ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बेबायदिनो बिथां गांजेमाहा आथें दङ आरो गां दङ आ आरा बियो जोबोद ओ नायथावना आरो बियो गोसोम जादनि थायो। आरो बे जेमा खौ जोङो मोनोब्ला जोंनि बर'फ्रा जोबोद रंजानाय मोनो आरो मानो होमब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आ बे गांजेमाखौ जा मोजां मोनो आ बेखौ स्पेसियेलि बाथेन जों जायोब्ला बेलेग जेबो मुवा मोनदेराब्लाबो ओंखामखौ बुरजाहै जानो हानाय बेबायदि ए दिखौ मोनो आरो ओन नोंथाङा ओ बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावो नामा?
नितसय दा नोंथाङा जि बाथ्राखो बुंबाय जितु आं सोंदोंमोन आरो बे सोंनायनि बाथ्राफोरखो जे बुंबाय नंग' बेयो थारैनो नं नंथारगौ बाथ्राखा आरो नों थाङाबो बेखो जाबाय बाथेनखोनो ओ जोङो फ्राय बेखौ अब्ला जोङो गासैबो जोंनि जायगानि मानसिफोरा जों बर'फोरा्रा बांसिन बाथोनखौनो जानो गाहाम मोनो सोरबाया एसे थाव सेरनानैबो फानलुफोरखौ सेरनानै रुसुनफोरखौ थावाव एसे सेरनानै बेबायदिबो एव एवनानैबो बाथेन देयो जानो हागौ सोरबाया सावनानै बो ओ बा थेन जानो हागौ नाथाय सोरबाया आरो रदबनानैब्लाबो जानो हागौ खिन्थु आं हले रदब साबनायखौ बांसिन खालामनाय जायो माने दैल' होगोन बेयाव संख्रि होबाय दै होबाय होबाय आरो फानलुआ होबाय रुसुना होबाय गांजेमाखौ होफाबाय साफा खालामनानै मोजां मोजांनो आरो अरखौ होबाय थादो आरो मोजाङै दैखौ रानहोजोबदो रानहोजोबनानै बे रुनाय आरो बेखौ थुबसेयाव लानानै दे द आरो बेबायदि गोथाव मोनो आरो ओ बुंब्लानो गोथाव नांखायो गांजेमाखौहाय आरो बेबायदि गोदो जोङो जेब्ला दुब्लियाव थाङोमोन दुब्लियाव जोङो हालिवना थाङोमोन आरो बे हालेवनाय समाव गांजेमाखो बेबायदिनो गोबांजों होसोयोमोन आ बेबायदि बिदिनो होसोयोमोन जोङो गांजेमाखौ होसोनानै हमोमोन जोङो बबेबा मासे बिरलांनायफोरखौ खो जों होसो होसो हमोमोनबेबायदि जोङो मोन एसे रंजाबोदों बै दिन फोरखो जोङो गोबां बेबायदि गांजेमा हमनाय दिन रंजानाय माइ गायनायाव आरो बेखौनो लाबोनानै सामफुआव गांजेमाखौ जायो जानानै बाथोन जानो आरो मोना मोना आरो बेबायदि गोथिया फुफिननो थांनाय बेबायदि खामानिफोरखौ जों खालामबोदों इनाय नो रंजानाय मोनो जानानै बे गांजेमाखौ
औ
आरो गांजेमा होननानै बुङोब्ला बहुद मुंदांखा आरो बि खो उम जायनो दुब्लियाव थायो बे मिथियो आरो दैसाफोरावबो मोनो होनना बुङो बुंदों नों नोंथाङा मोनो बेखौ खौ आरो जों बर'फोरा गासिबो जानो थाखोय मोजां मोनखायो बे गांजेमाखौ आरो नोंथाङा जोबनायथिं माबाफोर जुदि आरो गांजेमानि गुनफोर दङब्ला गांजेमानि माबा फोर जुदि ओ गांजेमाया माबाहा जोंनि जायगायाव मुंदां खाब्ला गांजेमानि माबा मोन से आरोबाव थालां बावदोंब्ला नों नोंथाङा गोसोखांदोंब्ला जोबनायथिं बे बाथ्राखो जुदि बुंनो हास्थायदोंब्ला नोंथाङा बे समायाव बुंनो हागोन मा गांजेमानि माखासे गुनफोर थाबावनो हागौ जायखो आं गोसोआव जोबाखै बिनि खाय नोंथांनियाव जुदि दङब्ला बे जोबनायथिं बे बाथ्राखो फोजोबनो हायो।
औ नोंथांखौ हामबायहोनदों बेबायदि संखोनायनि थाखाय जेब्ला जों गांजेमा होनो अब्लानिया नोंथाङा जि बुंलांबाय बेफोर सैथो बाथ्रा। गांजेमाया जोंनि बर'न थाखाय मोनसे मोजां उम उम एमफौ आरो बे एमफौ जोबोद जानो मोजां मोनो आरो बे आंजेमाया गाबो बेहा मोनसे गावनि देंखो दङ जों बेखौ मोनथियो। दा बियो
ओ आदा आदसा टाउनखो एसे बुंनो हागोन आं बिनि रिमाय आतसा
औ बियो बेबायदि रिउ रिउ बेबायदि गाबनायखौ जोङो
अ आतसा आतसा।
आइनो जोङो बे गांजेमाखौ जों जानानै जोबोर गोथाव मोनो आरोंख गांजेमाल' जाया गांजेमानि अनगायैबो जों
लाइटआव दोनोब्ला बे लाइटआव गोग्लैै फैयो आरो बेखौनो जोङो हमो आरो सोरबा बे गुसेंग्राखौ ओ सोरबा से लानाय जायो आरो सोरबा बेखौ जानायखौ जोंनो नुनो मोनो आरो दैहै नोङो नोंथाङा बुं जे जे लानजाय गोलाव बेखौबो जोंनि बर'फोरा दैसाफोराव जेब्ला आखायजों दांग्रोम
उ जायो उ उ उ उ